औ औ।
खोनादों नोंथां।
औ मा खबर नोंथां?
मोजां गेजेरावनो दङ नोंथां ओ ओरैनो गेजेरावनो उम। खबरफोरा मोजाङानो उम।
नोंथांनियालाय? खबर औ
ओ आंनियाबो खबरा बिदिनो नोंथां। गेजेरावनो दंथ'यो दा ओरैनो ओरैनो दंथ'यो बार जाफैदां नै लामाथिं।
औ औ दे।
जोङो नोंथां टपिकखौ लानोसै नामा?
औ औ दे।
दे ओ टपिकखौ ओ जोङो इलेक्ट्रनिक्स डिभाइसनि ओ बेलायाव रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ माने जोंनि माने दा सुबुंनिजों फोनांजाबनाय इलेक्ट्रनिक डिभाइसफोर माने ना? माने जोङो माने जोंनि सादारन जिउ खुंनायाव
इलेक्ट्रनिक्स डिभाइसा जोंखौ ओ दैलि लाइफआव माबायदि हे फाजाब होगासिनो दं एबा जों बोरै बाहायदों बेनि बागै एसे सावरायलायनोसै।
उम माने जोंथ' इलेक्ट्रनिक्स डिभाइस बुङोबाथ' गासै नै कम्पिउटार माने लेपटप लेपटप कम्पिउटार आरो मबाइल आरो बेजों लोगोसे गुबुन दिडिभाइसफोर दङ आरो। टेब्लेटफोर गुबुन एबा बेलेगफोर नाथाय जों सा सादारन बांसिन माखौ इलेक्ट्रनिक डिभाइस एबा जोंनि जिउ खुंनायाव दिडभाइस महरै माने जोंनि मबाइल एबा जोङो गुबुनजों कानेक्स न खालामनो थाखाय बांसिन लेपटप आरो मबाइलफोरखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ।
दा बेनिनो जोङो कम्पिउटारखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो। इलेक्ट्रनिक डिभाइस हिसाबै उम जोङो कम्पिउटारखौ माने माबा मोनसे लिरनो थाखाय एबा टाइप खालामनो थाखाय आरो एबा जों माबा मोनसे पस्टार बेनार खालामनो थाखाय बाहायनांगौ जायो माने जोङो लेपटप गैयाबानो जोङो माबा मोनसे
उम
खामानिफोरखौ जों मावनो हाया आरोना आखाइजोंथ' जोङो लिरबाय थानो हाया। से पटारफोराव बेनारफोराव दा जों मोनसे पस्टार बानायनांगौबा जों पस्टाराव मा मा लिरगोन बे पस्टारनि लिरनायखौथ' जोङो आखाइजों लिरबाय थानो हायाना नोंथां?
औ
माने दा जोङो बे पस्टारफोरखौ जोङो कम्पिउटाराव नामफोरखौ टाइप खालामनानैनो जोङो गुबुन मोनसे बिजोंनि गेजेरजों जोङो बेखौ दिहुननो हायो आरोना नों
औ औ
ओमफ्राय आरो जा जोङो कम्पिउटार नङाबानो जोङो मा फोरखा फोर माबा मोनसे एग्जाम एप्लिकेसन बानायनो एबा फर्म फिलाप खालामनो थाखाय जोङो
औ
हाया जायो आरो दा जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजों जोङो मोनसे बेयाव नेटवर्क लगायनानै एबा नेट बाहायनानै जोङो माने फर्म फिलापखौ फिलाप खालामनो हायो आरो ना नोंथां?
औ
आरो जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जोङो मा जोङो फट' फट' बानायनो हायो आरो पासपर्ट फट' जायखिजाया माने नोंनो नांगौ जानाय बायदि। फट'खौ जोङो दिहुनन्ना लानो हायो आरो दा मिथिंगायारि फट' नांगौ ना? माने गावनि निजानि पासपर्ट फट' बेफोरखौ जोङो दि दिहुनना लानो हायो आरो जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जोङो मानि माबा मोनसे खागज दिहुनन्ना लानो हायो आरो दा नोङो जेरै फट'स्टेट मेसिन दङ माने कम्पिउटार गैयाबानो जोङो फट'स्टेट मेसिनखौ जेर'क्स मेसिनखौ जोङो बाहायनो हाया आरो ना? माने कम्पिउटारनि गेजेरजोंसो बियो दिहुनजायो आरो जेर'स्कपि एबा फट' सिटेट कपिफोरा दा जोङो आरो कम्पिउटारखौबो जोङो गोबां गोबां रोखोमनि नुनो हायो आरो ना नोंथां।
औ
माने कम्पिउटार जोङो पिसि पार्सनेल कम्पिउटार दङ ओरैनो जों। सादारन बाहायनाय कम्पिउटार दङ सुपार कम्पिउटार दङ आरो मोनसे टेब्लेट मबाइल बायदि कम्पिउटार दं आरोना बेखौ जोङो आखायाव लानानैनो गिदिंनो हायो आरो माने टेब्लेट सिस्टेम आरो मोनसे दङ लेपटप होननाय थ'बा मा बेखौ जोङो जेराव थाङो बेयावनो बेरायनो थांबाथाय लांफानो हायो आरोना बेखौ। ओमफ्राय मोनसे डेक्सटप डेक्सटपाथ' माने जोंनि न'आव दोननानै जों बेखौ फुनो हायो आरो बेयाव उम ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे गोबां माने बेलेख बेलेक रोखोमनि कम्पिउटार दङ जायखौ जोङो माने गोबां दा नै माने साइबार क्राइम जानाय माबा मोनसे डिजिटेल प्लेटफर्मनि माबा मोनसे डाटा नांगौबा बेफोर डाटाखौ थुब्रायनो एबा नायनो थाखाय जोङो
औ
गोबां रोखोमनि कम्पिउटार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। दा आङो मोनसे सिकिउरिटि मोनसे केमेरा लागायदों ना नोंथां? दा जोङो सिकिउरिटि केमेरानि पिक्सारखौ नायनो थाखाय जोङो मा कम्पिउटार बाहायनांगोन आरो ना
औ औ
कम्पिउटारावसो जोंनाव सेभ जानानै थायो आरो। कुरिटि केमेरानि पिक्सारफोरा आरोना नोंथां आरो जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो गोबां मुलाम्फा मोननो हाबावो दा लाइमोन बैसो फराफु माने फरायफुबाय थानाय लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोरा कम्पिउटार रोंगौथिनि एबा लानानै जोङो मा गावखौनो सासे कम्पिउतार कम्पिउटार रोंनानै माने गिदिर-गिदिर सफ्टवेर एबा सफ्टवेरनि इटि प्रफेसार एबा प्रफेसन आरो सफ्टवेरनि माने कम्पिउटार मेकानिक बायदि-बायदि गोबां रोखोमनि माने जोङो रोंगौथि रोंगौथि लानानै साख्रि-साख्रिमोनो गावखौनो माने जिउ दाना लानो हायो आरो ना कम्पिउटार रोंनायनि गेजेरजों।
आथिखालाव कम्पिउटार दखानबो होना जानायखौ नुयो।
औ औ औ औ माने जोङो कम्पिउ दा रोंबाथाय जों माने कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जोङो ओ कम्पिउटार दखान होनानै गेजेरजोंनो जों माने गावखौ जिउ दानानै लानो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना दा। कम्पिउटार दखान होबा। बेयाव जेरक्स जेर'क्स फट' सटेट थागोन फट'। माने सुनाय थागोन माबा माबि एप प्लिकेसन दा जोङो हाबानि लाइजामखौबो जोङो मा कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो दिहुननो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ
आरो जोङो माने अबावबा पस्टार बेनार बानायदों बे बेनारनिखौबो जोङो मा बेयावनो बानायनो हायो आरो दा जोंहा आरो माबा मोनसे एप्लिकेसन लिरनांगौ माने डिजिटेल एप्लिकेसन दा जोंथ' आखाइजों लिरबाय थानो सम गैयाना?
औ।
जाया सोरनाबा आखरा मोजां जाया दा जोङो कम्पिउटाराव गोसोबायदि मा आखरनि टाइप खालामनांगौ बेनि गेजेरजों जोङो माने टाइप खालामनानै एप्लिकेसन मोनसे दिहुननो हायो आरो ना। नोंथां आरो जोङो कम्पिउटार -कम्पिउटारखौ रोंबोला माने बेयाव गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद एबा जोङो मिथिहायि माने गोबां बुस्थुफोर एबा जन्थ्रुफोर दं आरो। माने टुल्स माने जायखौ जोङो बे रोंजोबोबा गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरोना नोंथां।
औ।
माने दाथ' जोंनि जुगा मदार्न जाबाय नालाय जोंखौ कम्पिउटारानो मोनसे ग्लबेल वर्ल्डखौ जों मोनसे बुहुमावनो खालामदों आरो ना। कम्पिउटारनि गेजेरजों माने जोङो कम्पिउटार बाहायनायनि गेजेरजों।
औ
माने डिजिटेल जुगनि खामानिफोरखौ जोङो इजियैनो एबा गोरलैयैनो मावनानै लानो हायो आरो दा जोङो कम्पिउटारावनो सासे नों भिडिअ' फिलिम मेकारफोरा माने कम्पिउटार खाला बाहायनानैनो जे बेसोरो मा भिडिअफोरखौ इदित खालामो ओं आरो माने केमेरानिफ्राय भिडिअफोरखौ नायनानै कम्पिउटाराव नायनानै
औ।
बिसोरो माने काट खालामो दाबिं खालामो सावन्ड होयो। बेफोरखौ जों नुनो मोना होमबा नोंथां दा बेफोर माने कम्पिउटारानो माने गोबां बिबांनि एबा रोखोमनि आयदायाव माने गोबां हेफाजाब होयो आरोना नोंथां उम। लाइमोन फरायफुनायावबो माने
औ।
सोरबा केरियार दानाय माबा मोनसे खालामनो नागिरदों माने जोङो कम्पिउटार नङाबानो जाया आरो ना दाथ'जोङो कलेज स्कुल स्कुल कलेज फरायबा कम्पिउटार नांगौ जायो माने होनबा माने दानि जुगाव जोङो एसाइनमेन्ट माबा मोनसे खालामनांगौबा लिरनांगौबा एबा मोनसे डिजार्टेसन एबा प्रजेक्ट बानायनांगौबा जोङो कम्पिउटार नोङाबानो जाया आरो ना नोंथां। कम्पिटार लानायनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ माने जाफुंहोनो हायो आरोना नोंथां उम। बेबायदिनो आरो उम दा सावरायनायाथ गोबां दंबावो। आरो नोंथाङा एसे मबाइलनि बागैबो एसे सावरायना होदो नों थां माने मबाइला जोंनि कम्पिटार बायदिनो खामानि मावा
इलेक्ट्रनिक्स होनबा मबेलाबो गोलैयो बेनिखायनो आं मबाइलखौ सावरायनोसै मबेलखौ मबाइलाथ जोंनि दे टु दे लाइफआव ओ सानफ्रोमबोनि लाइफआव ओ ओ माबानो बाहायजानाय मुवा जानानै फैबाय।
औ औ औ
जिहेथु मबेइलखौ लानानै मानसिफोरा ओ ओ बियावनो ओ नलेज ओ लानो हायो पार्सनेलि।
औ
ओ माने अबावबा दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारब्लाबो नोंथाङा नोङो ओ‌ रावनियावबो सोंनो गोनां गैला आथिखालाव। नोङो ओ जायगानि बागै बेनो खोन्थाजोबगोन। ओ माबे माबे जायगायाव हर थानांगौ बैयाव थांनोब्ला गो-गोजानब्ला। माबे माबे जायगायाव हर थाथनांगौ बेसे मोननैनि थाखाय बबे बबे बासजों थानांगौ अबे अबे गारिजों थानांगौ माने नोंथाङा सबखौबो। मिथिजोबगोन आरो बेनि जोहैनो ओ इयउटुबनि जोहै। मबाइलनिफाय ओमफायो नोंथाङा औ। नोंथाङा ओमफ्राय औ।
माने मबेइलावनो जोङो माने एप्स बाहायनानै दा मेप्सफोर बाहायनानैबो।
औ औ औ मेप्स आरो लोगोसेनो मेप बाहायनानै नोङो हारसिं। थिंनो रावबो खोन्थाजासे नोङो बेनिफ्राय नलेज लानानै बेनिफ्राय लामाखौ। ओ‌ मेपखौ नायनानै माने थांनो हायो आरो दावबायलांनो हायो आरो हारसिंनो। वनिबो ओ साहारा गैया जासे। माने हारसिंनो दावबायलांनो हानाय जानानै फैबाय आथिखालाव
औ।
अब्ला मबाइला जेथिंबो माबायावनो सहाय होगासिनो दं आरो।
औ।
आथिखालाव नायोब्लाबो स्टुडेन्टफोरखौ नायोब्लाबो। बिसोरनावबो फरायनाय आरिफोराव बुहुद ओ मैलआव फैदों। फैदों आरो माने बिसोर एन्सार कुइसन नांगौब्ला मोनो आरो।
औ आरो दाथ जोङो केमेरा ओरैनो केमेरा माने मब मबेइलनि गेजेरजोंनो जोङो केमेरा फट‌ खेबनानै लानो हायो आरोना नोंथां गोदोथ जोङो माबाया। फत खेबनोबा जोङो दिजि एक्सट्रा केमेरा लानाय जायोमोन ना दिस लाब नोङाबा गुबुन मोनसे केमेरा दाथ जोङो एनड्रइद मबेइलनि गेजेराव जोंनो माने डिसलार बायदि जोङो केमेरा खेबनानै लानो हायोना नोंथां।
औ जेराव आगोल ओ गोदोनि दिनाव दिसेलार लांनायाबो। सहसनि खोथा नोङामोन दिसलारखौ नों भारासो लांथनांगौ जायोमोन एबा नों बाय ब्लाबो ओ नोंहा ओ। फैसाया एमान थाखाया माने बाय बायनोबो हायामोन जोङो बेनिखायनो जोङो। फटक साफाय जानो हायामोन आरो आगोलनि जुगाव माने फटक साफाय जानाया मोनसे। सिमां बायदिसोमोन आरो ओ दिसिलार होननाय लोगो लोगो माबा मोनसे बेलेग जाखा खाजोबोमोन आरो केमेरा बिदि मोना नालाय जोङो माने एसे समयसा जायोमोन आरो गोजान गोजान जायगाफोराव थांबा माबा अबेबा मोजां मेमरिस नों साफायनोब्ला नोंहा बेयाव केमेरा खुन न केमेरानि ओ गो गैयामोन आरो ना केमेरा मोनखायामोन आरो दा आथिखालाव केमेरा ओंखारनानै माने बेफोरदि ओ माबाफोरखौ जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबना होबाय आरो।
हा उम।
औ आथिखालाव नों अबेबा जायगा मोजां नुदों नों हारसिंनो नोङो सेल्फि लानानै साफाय जानो हागोन माने गुबुन मानसि बो नांबावला आथिखालाव दानिया माने अ।
जोंथ' सावरायनो गोबां दंबावोमोनना नोंथां दाथ' जोंना समाबो बारा गैला दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे औ।